ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय अ दिनैनि आयदाया जाबाय औ दिनैनि आयदाया जाबाय दाथ' सोलिबाय थादों ओ दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोर जाबाय दं दालाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबादनि थाखाय जों बांसिन मोजां मोन बा जों दैज्लां बोथोरखौ मा मा आबादजों मावो बा जों दैज्लां बोथोराव मा मा बायदि बायदि मुवा मोनो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन। नामा सुंद'यै?
औ हागोन नोंथां थारैनो। दाथ' दैज्लां बोथोर अखानि बोथोर बा गरम बोथोर गायनाय फुनायनि सम
उम
बे
उम
सिगांनिफ्रायनो फैबाय थानाय माने मावबाय थानाय आरो जानाय आदार हिसाबै जों बे माइ आबादखौ मावो दा दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादखौल' मावा माने मै दैज्लां बोथोराव माइजों लोगोसेनो एरैनो गुबुन गुबुन थाइगं बा फसल बेबायदिबो आबाद मावनानै जायो आरो। मा मा आबाद होननानै बुङोब्ला। बायदि बायदि मैगं बिदि आबाद मावनानैबो माने बर' सुबुंफोरा बे दैज्लां बोथोराव नि जानाय आ बिदिनो आबादखौ खायसेया मावनानै गाव न'खरनि न'खरावबो सोलिबाय बा बेफार फालांगिफ्रावबो बाहायो आरो।
औ
आरो गुबै माबाया जाहैबाय जोंनि माइ आबाद माइ आबादखौथ' बिदिनो गासिबो न'खर न'खरैनो इदिनो माने फोथाराव हालेवनानै खोथिया फोनानै माने माइ गायो आरो। दा माइ बोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बुंग्रोनांगोन जे जेनेबा माइ आबादाबोथ' खैबाथा दं जेनेबा बिदिनो बाय थि रनजित सापरायजों बा गोबां रोखोम नि दं आरो सोर जिखौ मोजां मोनोबा सोर माखौ जानानै मोजां मोनो बेखौ आबाद मावनाय जायो आरो दा आबादखौ मावनायनि सिगांनो जेनेबा मोनसे माइखौ माइज्लि होनना बुङो जोङो बे माइज्लिखौ बा सोरबा जि माइखौआनो आबाद मावगोन बे माइ माइ माइखौबा जों माइज्लि होनना बुङो बेखौ माने हरसेबा हरैनि थाखाय बस्थायाव सोनानै फ्रि बा दैयाव सो सोमहाबना दोनो आरो बा दोननायनि उनाव बेखौ हरसेबा हरनैनि उनाव बोखांना लाबोनानै थालिर बिलाइखौ हायाव बनानै बे माइज्लिखौ गुवार फुवार होननानै आरो बे थालिर बेजों खोबनानै दोनो आरो जाहाथे माइ गाजा ओंखारो बा थाब रज'नो हायो। गिबियाव बिदि खालामबाय बिनि उनावहाय बिदिनो फोथार बारियाव दब्लायसे बा दब्लायनै बिदिनो हालेवनानै दै सोनानै गेल गेल हाब्रु खालामना दै लोम लोम खालामनानै बेवहाय खोथियाखौ माने बे माइज्लिखौ सारो आरो रोजाहाय इदिनो गिदिं गिदिं दुब्लिखौ गिदिं गिदिं सारबाय सारनायनि उनाव बिदिनो नैजि नैजिबा थामजिसो दिननि उनावहाय बे माइज्लिया जेनेबा जेब्ला रज'यो बेखौ जों आरो खोथिया होनना बुङोलाय बे खोथियाखौ आरो गिबियावनो बिदिनो रुवानिफोर बा अबेबा अबेबा जायगायाव हौवाफोराबो फुयो दै बिदिनो जोंनियाव दा आइजोफोरा फुयो आरो बे खोथियाखौ बे खोथियाखौ फुनो थाखायबो आरो बे थोरि हाग्रा बा गय दुनाय खंनिखौ फिसा फिसा बोखानानै बिखौ खोथियाखौ फुयै फुयै मुथा खायो ओमफ्राय बे खोथिया मुथा खानायखौहाय बिनि उनावहाय दुब्लि बारिखौ इदिनो इखोबो गोमोन दै सोनानै गोमोन गेल गेल हाब्रु खालामनानैहाय बे रुवानि फोरा माइखौ गायो आरो एसे आखाइ फारसेयाव एसे मुथासे लानानै आखाइ फारसेजों हाब्रुआव थ्रोब थ्रोब सो नानै गायबोयो आरो दा बिनि उनावहाय जेब्ला इदिनो दाननै दानथामनि उनाव माइ सोमखोर सोमखोर जागोन अब्ला जेब्ला आरो माइ आ गोजौ जागोन ओब्लाथाय माइआ फिथाइ थायगोन अब्ला बियो जेब्ला अक्ट'बर नभेम्बरसोआव माने बि माइआ गोमोन जाब्लाथाय बेखौ आरो हौवाफ्रा बा हिनजाव आइजोफ्राबो हायो बिदिनो हानानै बि खौ आरो मोथि खानानै दांग्रि खानानै न'आव लाबोगोन बिदिनो आरो। ओमफ्राय बिदिनो मारा होयो ओमफ्राय माइ फिथाइखौ दि
औ नोंथां
दा नोंथाङा इसे बिनि सायाव इसे जि हायो इसे फोरमायदोलाय।
अ जागोन दे नोंथां। आं आनेस सोंदै आं फोरमायनो सानबाय नों थां दैज्लां बोथोर बुङो ब्ला जों बर'फोरा आग्ला बोसोरबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर' हारियाव मोनस बे निम बायदियै दैज्लां बोथोरखौ जों फालिनाय जायो जेरै दैज्लां बोथ थोराव मा मा मोनो होनोब्ला जों दैजां बोथोराव खान्थाल थाइजौ फिथाइ सामथाइ सब मुवाखौनो जों मोननाय जायो हा सब मुवाखौनो जोङो मोननाय जायो बा जों जानाय जायो ओ दैज्लां बोथ थे होनोब्ला जोंनि थाखाय बुह हुत मोजां मानो होन बा जों देहानि था खायबो फिथाइ सामथाइखो बुहुत थाजा थाजाबा गोग्गो मोन मोनजायो बा जोङो आबादनि थाखायबो बुहुत मुलाम्फ फा नों जुदि दैज्लां ओ बोथोर समावहायो नों गावनि जानायनि आर आदारखौ नों बुथुमना लायोबा नों बोसोरसे बोसोरसे बा से बोसोर माबोरै नों गावनि ओ आदारखौ जा-जानो माबोरै बुथुमगोन हा आथिखालाव हायो मा माने इदिनो खामानि मावाबा जेबो जाया आरोना
जाया
बिनिखायनो जों दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ओ बा बिदा बा बिब' बिमा बिफा लोगो जानानै मोन मोनसे न'खर न'खराव ज'यैनो जों आब आबाद मावनाय जायो बा खायसे खायसेया आबाद मावा जों बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोर बोथोराव आबादखौ माबायदि मावो बुङोब्ला ओ आथिखालनि दोरोङारि मुगा ओ सोमजिबाय जेरै ट्रेक्टर टेक आजि गोदोनि सम गोदो आग्ला समावहायो मोसौजों हालेवोमोन आथिखालाव बिदि गैला आथिखालाव जाबाय ट्रेक्टरजों हाले एवनाय आरो आ- आ गोदो आवगाय आगोल टाइमावहायो आग्ला टाइमावहायो जोङो ओ मोसौजों हेवनानै बा मोसौ हेवनानै मास मोनसे बा से मान नै मान गाहाम थायोमोन दा जाबाय ओ सेभेन सात दिन बा आद दिन बेबायदि जाबाय दानि दानि जुगाव आरो ओ गोदो गोदोनि समावथ' ओरैबायदि खस्थ'मोन दाथ' दोरोङ दानि मुगा आथिखालनि मुगा सोमजिनानै जोङो ट्रेक्टर बा माबा बिदि ओंखार ओंखारबाय जोङो बिनि थाखाय जोङो ओ ओ माने आथिखालावबो माइ गायनायनिबो मिसिन ओंखारबाय आथिखालनि मुगायाव बा हानायनिबो मिसिं ओंखारबाय ओमफ्राय गोबां मेसिं ओंखारबाय जास्ट नोङो मावनोल' नांगौ मावनानै जाबाथाय नोङो आथिखालाव हायो आरोना जानो हायो बा माबानो हायो बेबायदि आरो नों बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोराव मानि थाखाय आबादखौ गायो जोङो हमना ला थिखानाय बायदियै जोङो गावनि उदैखौ बा गावनि आदारखौ बुथुमनो थाखायों दैज्लां बोथोराव माइखौ खौ गाय माइ आबादखौ गायनाय जायो बुंनो थांबा माइ आबादखौ खौ माबायदि गायो बुङोब्ला फास्टआवहाय माइ हालिखौ एवग्रोना लानांगौ हालिखौ एवग्रोनानै उनावहाय जोङो खोथियाखौ जेथिया जों माइ हाखाङोना होमबाथाय बेखौ माइलि महरै खोथिया दोननाय जायो माइखौ बे माइलिखौ जोङो सोमनानै दैयाव सोमना सोमग्रोयो सोमनानै ओम सानसे बा साननै दोननानै से दिन बा नै दिन दोननानै बिनि उनाव ओमफाय जोङो बेखौ एसे ओ दैखौ सर' होयोबा गो खालामो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय हालेवखाना दोननाय हायावहाय जोङो खोथिया महरै सारनाय जायो बे खोथिया खौ जोङो माने सोरबा हायो माने बोराय जानो थाखाय ओ बिखौ अवान मान्थ बा से मान्थ बा नै मान्थ दोननाय जायो। ओ बिखौ जोङो आथिखालनि मुगायावथ' मिसिंबो फैबाय खालावथ' बांसिनानो दाब दाब जायगायाव सोरबा हौवासाफोराहाय खोथियाखौ फुनाय जायो। बांसिनानो जोंनि साइदआवहाय हिन्जावफोरा फुयो। औ‌ जे खोथिया खोथियाखौ फुखाङो होनबाथाय हालिखौ गोमोन खालामना लानाय जायो हा खौ गोमोन खामनायनि उनाव हुवा फोराहायो आ आलि होनाय मोनसे सेे थायो। आलिखौ मानि थाखाय आखाइ होयो होनोब्ला ओ आलिखौ जि जे दैज्लां बोथोर टाइमावथ' बहुत गोबां अखा हानाय जायो गोबां अखानि हा हानायनि जायगायाव आथिखालनि मुगायाव दाब दाब जायगायाव दैबाना सोमजिदों। आरो बेयाव नों फिनाय लामा गासैयावबो बुहुद प्रब्लेम जानो सोमजियो बेे प्रब्लेम प्रब्ले जायो ना। आरो अ आं बिनि टपिकखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथां। आं माने दैज्लां बो औ बोथोराव आलिखौ मानो खोनाय जायो बुङोब्ला ओ दैज्लां बोथो बोथोराव ओ जिथिया माइ आबाद मावोना बे माइ आबादखौ जुदि दि जाहाथे बेहाय दै थानायनि थाखाय दै थानानै जुदि आबादा मोजां मोजां जायो बेनि थाखाय ओमफ्राय आलिखौ खोनाय जायो। ओ आरो आथिखालावहायो बुंनो थाङोब्ला बहुद माने दाब दाब सिटि बा नोगोर बा माने गामि बेफोराव माने बुहुद माने फाराग दङ आरो गामियावबो बुहुद दैबार दाब दाब जायगायाव बुहुद दैबाना सोमजियोबा सिटि फोरावबो भुल बुंनो थाङोबा गुवाहाटि गुहा याव एसे माने एसे अखा हानायनि जाहोनावनो दैबाना सोमजियो बा गामि ओनसोलावबा गोबाव सम अखा हानायनि उनाव दैबाना सोमजियो दैबाना सोमजिनायनि उनावहाय जोङो रेसन जानाय जायो। बा जों सिटि नोगोराव थ' बिबायदि गैया बिनि थाखाय जोङो हान्थिनाय फरायनाय माने इफोरो सब माने गोमानाय जायो आरो दै दैज्लां बोथोर टाइमाव बिनि थाखायो जोंखौ सामार भेकेसन बा गोलोम बोथोरनि बन्द' होननानै होनाय जायो आरो खस्थ'नि थाखाय अ नोंथां होमबा दिनैनि आयदाखौ बेहायनो दोन्थ'नाय जाबाय आरो ना गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम दे होमबा नोंथां औ ओ